हेल'
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनागोन
औ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ आंथ' दा ओरैनसो दङ नोंथां। ओरैनो जिरायनानै दङ औ बुंलाय नों थां मानि कल खाम
अ नोंथां जों माने जोंनि दैलि लाइफनि बागै माने जों जिउनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथां बे थांना थानायनि माब बागै रायलायनो सानदोंमोन अ दा होमबा रायलायनसै न अ नोंथाङा मा होनो ओरैनो न'आव थाबा मा मा ओरैनो खालामामना मोजां मोनो?
आं न'आव थाबाथाय बिदिनो ओ आंथ' बारा मोजां बारा माने एसेबां खामानि मावना मोजांमो ना नालाय आंथ' बिदिनो जिरायनानै थानानै मोजां मोनो ओमफ्राय ओरैनो मैगं थाइगं दं सायनानै होयो आरो न' थाबाथाय ओ जेनेबा न'खरनि मानसिफोरा ओंखाम ओंख्रि संबा ओमफ्राय बिदि सायना होयो बिदिनो फन नायलाबायना थायो ओ मेथाइफोर खोनासङो आरो मेथाइफोर खोनासंना थायो रोजाबना थायो बिदि खालामना थायो आरो आं नोंथां
अ मोजां
नोंथाङालाय मा मा मावना मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव
ओरैनो थांनाय समावथ' आङो बिदिनो फुंनिफ्राय सिखारनानै बिदिनो आङो मा होनो बिदिनो मेचिन सुनानै थायो आरो तैलरिं मा होनो मेसिनखौनो आङो माने गस्ला सुनानै थायो आरो ओरैनो थानाया बांसिन आरो मबाइलफोर नायनानै थायो
औ। नोंथाङा बिदिब्ला मेसिन सुना थायो होनदोंना बे नोंथाङा जेनेबा मा माने बिदिब्ला गस्ला होरि बानायनो रोंगौ नामा।
अ दा आं माने सोलोंगासिनोसो निजेखौनो माने
अ अ औ। जेनेबा दासो सोलोंगासिनो आरो ना।
औ एसे एनैखौ रोंगौ
जेनेबा माबायदि नोंथाङा दासिमहालागै बेसेङाहालागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा मा मा खालामनो खालामनो नांगौ। मोनसे गस्ला सुथाबनो बा दिहुननो
अ मोनसे गस्ला सुथाबनोथ' ओरैनो बां गोबांबो माबा नांलाया माने जों कानिखौ माने लाबो निजिनि ज'खा माने मा जखा हिसाबाव सुनानै माने ओमफ्राय हानानै लानांगौ आरो। बिनि उनाव सुनांगौ
आतसा
जेनेबा जों माने सुबुंफोरा बे दैलि जेनेबा जोङो जिउ खुंनो थाखाय मा मा मा खामानि मावनानै जों मा होनो जिउखौहाय बुंलांनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
हागोन नोंथां जोङो दैयलि लाइभ होनबा जों माने गाव गावबा गाव माने खामानि माने मावनो गोसो जानाय जानां निजि खुंनो थाखायबो माने जेरै सोर जि दानानै फाननानै जिउ खुंलाङो सोराबा जिउ मोनलाङो सोरहाबा हाजिरा मावनानै बा सोरहाबा साख्रि मावनानै नङा होमबा। बिदिनो सोरहाबा खेथि मावनानै आबाद मावनानै बिदि आ माने मा खुंलाङो आरो जिउ गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनना लायो। दा जोंनि गामि ओनसोलावथ' बांसिनानो साख्रि साख्रि मावनाया माने थाबाबो खम आरो बुहुद माने गोबाङानो खम आरो ओमफ्राय दा ओमफ्राय उनावहाय मा होनो जोंबो बिदिनो माने जि खामानि मोनो बेखौनो मावो आरो जोंबो दा साख्रि गैथ'वा नालाय जोंनि लाइफआव फिसा फिसौ जि जों ओरैनो थाबाबो माइफोर गायनानै माने निजोन माने नांगौ बुस्थुफोरखौ जोंङो बायनानै लानो गोनां जायो आरो
औ-औ
ओ जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जोंनि माने जिउ खुंनायाव‌। मा-मा सोलायनाय नुदों नोंथांङा
अ
गोदोनि माने जिउ खुंनाया माबायदि जिउ खुंना जायोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा आरो दा ओ माबायसा जिउ खुंना जायो।
अ गोदोथ बिदिनो गोदोनि मानसिफोराथ ओरैनो गेसबो बाहायनो रोंङामोन बा अर सावनो संनानै जाला बोयोमोन बिसोर जि मोनो बेखौनो संना जाला बायोमोन।
औ-औ आरो जेनेबा ओ गोदोथ जेनेबा नोंथां बेफोर आथिखालावथ माने गोबां। गामिफोराव नुनो मोनो जे कमपानिफोरावबो मावलाबायो बा जेनेबा ओ ओ‌ माने फालांगिफोरावबो माने गोबां ओ माने मावो आरो ना फालांगिफोरखौबो नाथाय गोदोथ एसेबां बेफोरबायदि फालांगि बा खम कपानिफोराव थांनाय बा बे बेफोरबायदि सरकारि साख्रि बिदि नुनो मोनामोन ना अ‌ माने गोदो बांसिन बांसिनानो जेनेबा नखर-नखर जोंनि मानसिफ्रा बे अमा दाउ हांसो बिदि फिसिनानै बा ओ माइ सायनि आबाद मावनानै मैगंनि आबाद मावनानै बिदिनो माने जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानियाथ ओ गोबां माने जोंनि मानसिफ्रा बेफोरदि ग जेनेबा गस्लाफोरनि फालांगि मावो ओ‌ जेनेबा जि माने गारि मथर बे ओ साइकेल बेफोरबायदिनि फालांगि मावनानै जानायखौ नुनो मोनोना
औ
बेफोरबायसा जेनेबा ओ आथिखालावथ माने ओ‌ गोबां सुबुंङानो गोजान-गोजान माने जायगा जायगायावहाय थांनानै फालांगि मावनानैबो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां नाथाय गोदोथ बेफोरबायसा माने नंङामोनखौनो होनजायो आरो ना जेनेबा ओ औ औ जेनेबा दाथ माने गोबां ओ जौगानायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां गोदोनि सुबुंफ्रा आरो एसेबां माने ओ माबायामोन आरोना फालांगिनि फारसे एसेबां माबा गैयामोन आरो गोदोथ बेफोरबायसामोन जे सानसे सानसे बे ओ बेसादनि जोलाय बेसादो सोलाय सोलायनानै जेनेबा सोलाय सोल‌ खालामनासो जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरोना नोंथां बांसिनानो औ माइरं माइ फोरखौबो बिदिनो सोलाय लायनानैसो जायोमोन आरो माने एसेबां बिसोरो उन्दि फारसे सानहरामोन दां बेनिखायनोथ बेफोरबायदि खालामोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव बिदि नंङा जेनेबा ओरैनोबो जेनेबा जोंङो मानसिखौ मोननो थांङा जोंङो। बा हाजिरा सिस्टेमावसो जों मानसिखौ मोननो नंङा होमबासो बे औ-औ। बिदिसो जाहैबाय आरो बेनिखायनो माने आथिखालाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। जिउ खुंनायावबोहाय औ।
आ
ओ जेनेबा नोंथांनि मथ थैबा जेनेबा ओ माबायदि जिउ खुंनाया मोजां जेनेबा गोदोनिया मोजां जाखोना ना दानिया मोजां जाखो होन्ना सानो नोंथाङा?
बुंनो थाङोबाथ' आथिखालाव माने मोजांबो होनजायो आरो फारसेथिं गाज्रिबो होनजायो मानो होनबा खायसे माने आथिख खालाव माने नि गावनो गाव माने माबानो जेनबा बाहायनो रोंङिनि थाखाय गाज्रिबो होनजायो आथिखालावहाय। जेनेबा। आजिखालि गावबा गाव जाबाय नोंङा होमबा माने गोदोनि बायदि मिला मिसि थानो रोंला मानसिफोरा ओ बेखायनो मा ने ओ थाखा फैसानि माने फैसाफोरनि माबायाबो रांफोरनि माबायाबो गो गोनांथिसिन जानानै थांबाय आरो रावनावबो बिदि ओरैनो मोनथ'ला नालाय मेगंफोरबाबो जाग्रा बुस्थुबुबाबो सब माने गासिबो माने मुवा बेसादखौनो जोङो रांजों मायनो गोनां जायो। बिनि थाखाय जोङो माने ओ न'खर न'खर जोङो माने। गासिबो माने न'खर न'खर माने रां आरजिना लानाया गावनि थाखाय गोबां गोनांथि होननानै आं सानो आरो आथिखालाव।
औ औ।
माने गासिबो। ओ बायनानैस़ जाजोबखानांगौ नालाय। बेखायनो। ओ साख्रिफोर लानाया मोजां आरोना आथिखालावहाय। न'खराव सासेबा सानैया थाखानांगौ आरो ओ गोदोनि गोदो बायदिबाथ' माने जेबो बेफोरनि गोनांथियानो गैयामोन। मानो होनबा जों गासिबो बारिफोरावनो मोनखायोमोन जोंनि नांगौ। ओ मेगं थाइगं गासिबो। गायना दा आथिखालावथ' रावबो ओ टाइमानो माने समानो गैला राव
सम गैया औ।
नो गैला गावनि जानायखौबाबो जोङो गायनानै जानो समानो गैला माने इफोरबायदि जालांबाय आ आरो।
औ।
दा।
आरोहाय बे गोदोथ' माने जोंनिया सावरि जानाय ज' ज'। ओ बेफोरखौ माने गोबां नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
उम बिदिनो माने गोदोनि मानसिफोरा बिदिनो ज' ज'यै माने मिलायनानै। आबाद मावबाबो ज' ज'यै मावनाय बिदिनो सोलियोमोन आरो जिउखौ।
औ नोंथां।
औ आरो उम आथिखालावथ' माने जिउ सोलिनाया एसे आलादा जाहैबाय। बे माने बयबो गाव गावनि फारसे ओ सानग्रा जाबाय। आरो ओ। जेनेबा बयबो बिदिनो मावना जायो आरो।
औ।
उम।
नोंथां होनबा जों जोंनि रायलायनायखौ बेहायनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां माने जिउ खुंनायनि बागै मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां उम।